आदा मा खामदो?
खोनादोंना? औ फ्रिया
माबा रायज्लाय जागोनना?
रालाय जागोन औ रालाय जागोन
अ। मोनसे टपिक लानि जोङो। मोनसे थपिकनि बागै इनि बागै रायलायनो दा आं बुंनि मानोखे बर'फ्राथ' गोदोनिफ्रायनो आबाद मावनानै जानाय हारि हिसाबै बे आबादनि बागै नोंथाङा मा मा मिथिगौ?
अ जेनेबा गोदोनि आबाद मावनायनि सोमोन्दै आरोना
औ।
जेनेबा गोदोनि आबाद मावनाय होनोब्लाथ' मेनलि माने बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो जेनेबा फासट माइखौनो गायगोरखायो।
औ
बेनिफ्राय आरो ओरै मैगं थाइगं गायो
औ
जेनेबा नोंथाङा मा बांसिन मानि सायाव मिथिनो लुगैदों जेनेबा मैगं थाइगं ना माइ गायनाय ना गासिबो
गासैखौबो
अ। जेनेबा फार्स्टआवनो खिन्थानोसै आं माइ गायनायनि सोमोन्दै माइखौ जेनेबा मोननै सिस्टेमाव गायो। मोनसेया जाहैबाय जेनेबा आसु माइ होनो बेखौ दा जेनबा दैलांआव गायबाय थाग्रा माइखौ आसु माइ होनो।
औ।
जेनेबा बेखौ गायनो फास्टावनो जों खोथिया फोगोरनाय जायो आरो खोथिया फास्टाव खोथि खोथिया रोङिखौहाय एकस्रा दोनग्रो गायो बर'फ्रा
उम।
बेखौ ओमफ्राय खोथिया फोनायनायनि सिगां माने दैयावहाय बै फाथो बस्थायाव सोमनानै साननै बा सानथाम जायो आरो।
औ।
ओमफाय बेखौ सोमनानै जेब्ला सानै सानथामनि उनाव बोखांनानैहाय हायाव आराम फेनलानानै गाजा गाजा ओंखारनायनि थाखाय। लाबोनानै हायाव दोननानै बिलाइखौ खोबना दोननाय जायो आरो‌।
औ
ओमफ्राय जेब्ला जाबाय होनबा खोथिया थिलिखौ हालेवनानै फोमोननानै खोथियाखौ फोनाय जायो आरो।
औ।
बेनि उनाव ओमफ्राय जेब्ला खोथिया जायो होमबा माने खोथिया जानायनि सिगां माने दुब्लि माइ गायगोन हाफोरखौ हालौग्रोनाय जायो आरो फास्ट हालौनायाबो खेबथाम हालौनाय जायो जेनेबा गोदो मोसौजों हालौनो खेबथाम मोनो
औ
जायो फास्टावहाय मा होनो बिखौ खारायनाय होनो आरो फार्स्ट हालौजेननायखौहाय।
अ।
बेनि उनाव जेनेबा सेकेणडनिखौ माबा होनो सुमोर सामार होनो होननानै बुङो आरो से
अ
ओमफाय थाब-थाबखौथ' मा होनो आं मिथिला जायखिजाया फोमोननायखौनो होननांसिगोन आरो ग्लास हालौनायखौहाय। बिदि फोमोनखांनानै हालौनाय जायो आरो ओमफ्राय हालौ माबा फोमोनखांनानै जेनबाहाय। गायनायावबो माने माखासे माबाजों गायनाय जायो आरो नेमखान्थि जेरैहाय मा होनो। गसा लाजेननाय ना आग लाजेन नाय होनो
सा लाजेननाय।
औ औ बिदि होनो आरो जेनेबा फार्स्ट गायजेन खालि माने न'खरनि गाहाय बि जुमाया अनेक फास्ट बेखौ माने जायगा लायै जायगा गाय माबानाय जायो जायफोरा सोरबा ओरैजा सा सानजा ख'नायाव सोरबाबा गायोसो सोरबा सोग खोला सोनाब ख'नायाव बिदि गायो आरो फास्ट हा राजेननायनि गसा बादिनो एखौनो
औ
ओमफ्राय आरो बिदिनो लास्टावबो जेनेबा माइ गायखां जोब हाल जांख्रा जाखायो बे मा बाख्रि गायखनाय बिदि गायनाय जायो आरो बर'फ्रा माइखौहाय
औ
दाथ' आरो ओमफ्राय आथिखालाव जेनेबा हालेवनायाबो ट्रेक्टरफोरजोंसो जाबाय नालाय आइजिलि माने बायदि फिन हालेवनाय गैला आरो जेनेबा आजिखालिथ' सोरबा सोरबा दै थानो हाखौ खेबसेयावनो फोमोनखायो मालाय आजिखालि
औ
स गायनो गाय जादों माइखौ बर'
औ
ओमफ्राय आरो बिदिनो गोबां आबाद मावनाय दंबावो। जेरै आथिखालावथ' गोदान गोदान नेमखान्थि जाबाय मा होनो गोदान गोदान आबाद जेरै थरमुस जुखाम ओमफ्राय मा होनो बानलु सिब्र' मुदुमफुल आजिखालि बिदिसो बांसिन बिदियावसो माने बर'फ्रा आबाद मावनायखौ गोसो होबाय आरो दायो आथिखालावहाय।
औ
दा जेरै बेयावबो माने गोदान टेक्न'लजिजों गायो आरो जेरै मा होनो बे मथर गायो सिसतेम नङा जानो बे पाइप लगायनानै दै सारनाय
औ
ओमफ्राय आरो जेनेबा प्लास्टिकबो गोलाव गोलाव बोयो दाथ' नों नुदों ना नुआखै बिदि गायनायखौ जेनेबा?
नुदो तरमुस बिदिनो आबाद मावोना तरमुसफोराव बानलु सिब्र' गायनाय बेफोर आबादफोराव नुदो बिदि प्लास्टिक गोसोम बनानै गायनाय।
बिदिजोंसो मावग्रा जाजोब्बाय आरो दा माइफोरखौबो बांद्राय गायबवासो माने आजिखालि माने फैसाफ्रा माने दाउसो बांसिन फैयो नालाय दा ओंखाय माइखौनो गायनो नागिरलाबानो बांसिन।
बिनि अनगायैबो। जबो जोंनिथिं गोबां आबाद मावो मानोखे। मा बुंनो ए गय गायो आबाद फोथारफोराव बांसिन दाना गयसो गायनाय नुयो आरो बिनि अनगायै सापत सापतखौ गायोना नोंसोरनिथि
औ गोबां दं साफाद आबो।
औ बेखौबो बुहुद गायनाय नुयो आथिखालाव माइनि आबादाथ' खमानो जालांगो जालांनाया।
खस्थ'आ बांसिन जायो ओंखायनो मानसिफ्रा माने आजिखालि माइखौ गायबांनो नागिरला आरो जेनेबा
औ।
खोथिया फोनायनिफ्राय लानानै हालवनाय आरो माइ गायनाय माने न'खरनि हौवाबो खामानि मावनांगौ हिन्जावबो खामानि मावनांगौ माने माइ गायनायाव ओरैबायदि खस्थ' जायो जेनेबा आरो माइ गायखांनानैबो आरो हाह हाबावदो हानानै लाबोनानै मारा होबावदो आरो। मानैसो ओमफ्राय आरो। बेखौबो मिेसिनाव मिलाव होनानैसो माइं जाबासो मोनजायो ओाय माने गोबां खस्थ' माने माइ गायना जांगौ आंहा।
औ।
ओंखायनो आसाम बयबो जेनेबा। पार गायोबा जेनेबा गायखांनानै बांद्राय बु सुलु गैला जेनेबा मानसि। फैसाबो मोनबाय।
औ।
बर'थ्राथ' आरो बांसिन औ गावनि न'खराव जानोल'सो गायो नालाय फाननायखौथ' बांसिनानो खम नायलायनानै फानलाया। आरो। गय गोबां गय गायनानै गोबां माहाजोन जाबोबाय आरो गय। मोजां मोजां न' बां लुनो हाबाय।
औ।
सोरबा बिदिनो। गारि मथर लानो हाबाय गय गायनानै।
आबादनिफ्राय गुबुन आबादफोराव बांसिनै डेभलप नुद ना अब्ला।
औ औ माने। गोबां मोजां माने दा जेरै मा होनो। गोदान कक'वा चक्लेट।
औ।
गय बागान सिङाव गायनायखौ गोबां नुदों माने दा बेखौ गोबां जाबोगासिनो खखा सक गायनाया।
अ।
बेबो माने खोनानाय फोरा बां बिराद मोजां होनना होनादों आरो फखरा सख्रिखौबो मानसिफ्रा गोबां गाइ दसनो
औ
दा आरो ओमफ्राय नोंसिनि जायगाजों आरो मा बेलेग माबाफोरा आबाद मावबावगोन नामा बिदिनो जेनेबा गोदान मुग्रानि आबादफोर
माइ आबादखौ सिगां बर'फ्रा दैज्लाङावल' मावनाय नुयोमोन मेसेंआवबो मावो दानिया मेसेङावसो बांसिन मावनाय नुयो आरो बे आबादा मानेखे दुब्लियाव दै थाबाय थानांगौ दुब्लियावनो मानेखे दैनि जगार खालामनो थाखाय देरै दंखल बिदि गायनानैनो आबाद मावनाय जायो मेसेङआवनो आरो बेफोर आबादखौ बांसिनै गोदान मुगानि बिगियान मुगाजों मिडिसिनारि बिदि होनानै गायनाय जायो बेफोर गायनायाव गोबां खहाबो नुनो मोनदों जोंनि माबायाव हाफोराव जेरै हाया गाज्रि जादों सिगांनि आबाद बेफोर मावनायफोराव गोबोर हासार बेफोरजों मावनाय जायोमोन ना
आ दाथ' राजनायनाय साससे बाहायो नङा होनबा
औ
थारमाने बेफोरजों जेनेबा जोंहा मा मा खहाफोर जायो एसे बुंनो आरो नामा न दा
गोबां खहा जायो जोंनियाव जानायाथ' बे बिगियान मुगाजों मावनाय आबादफोरा हायाबो माखासे गाज्रि जायो बिनि अनगायै आरो मिथिंगानि मिथिंगायाव थानाय जेरै एम्फौ एनलाफोरा थैजोबलाङो मेडिसिन होनाय लोगो लोगो आरो बिफां लाइफांफोरा जेरै जोंनो जोंनो माबा बार जगायो बेबायदि मानेखे जों मोननाय जाया बेबायदिनो गोबां खहा जानायखौ नुनो मोननाय जायो
आबाद मावनाय जेनेबा मैगं थाइगंफोरनि आबादफोरा माबायदि मावनाय जायो नोंसोरनि दे
मैगं थाइगंनि आबादाथ' आथिखालाव मोननै रोखोमै मावनाय जायो माखासेखौ अर्गेनिक न'नि हासार बाहायनानै मावो आरो माखासेखौ मेडिसिनारि बिगियान मुगानि बे बेजों बायनानै मावनाय जायो जोंहाथ' न'आवनो न'नि अर्गेनिक हासारफोरजों मावनाय जायो बेफोर मैगंफोरा लाइ लाफा थास' आरो मैथा बेफोरखौ मावनाय जायो
लादों आं थागौ न जेनबा फाननायनि थाखाय मनो जाय हाब
जानो थाखायल' बेफोरखौ मावनाय जायो आरो फान फा फाननाय ओह आरो फाननायनि थाखाय मावो ब्ला बेफोरखौ मदिसिनानै होनानै मैगंखौ मोजां मोजाङै मावनाय जायो मोजां मेडसिन होनानै
बा जोंना टाइमा जासिगा
अ जासिगोन दे अब्ला आदा
औ दे मान नों औ दे